हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ दासो खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
खोना-खोना-खोनादोंना नोंथां?
औ औ आ
औ। एबार खोनाबाय दा, मोजां खोनाबायना?
आंथ' खोनागासिनो दंखायो नोंथां अ अ।
दासो मोजां खानादों
आथसा आथसा।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं नै न' सिङावनो ओरैनो जेरायना दंथ'यो नोंथां दायो।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा?
नोंथां औ जाखांबायमोन दहाय फुंनि बोथिसे जाखांबाय जानायालाय, दा बेलासिनि जाथ नाय जायाखै।
अ फुंआव मा ओंख्रि जाखोबा नोंथां?
जोंनाथ' फुङाव ओंख्रिया निरामिसोलै नोंथां मा होनो बहल आलु।
अ।
ओरैनो खबर सबर मोजांना नोंथांना दायो?
खबरा मोजाङानो दं नोंथां इदिनो। नोंथांनालाय?
अ नोंथांआ दायो फ्रि ना?
औ औ नोंथां फ्रि ओं फ्रियानो।
औ होमबा जोङो मोनसे जेनेबा दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ रालायजायो नोंथां रालायजायो औ।
नोंथांङा जेनेबा दासिम जेनेबा अबाव अबाव दावबायखो नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा दावबायनायाथ' आं दावबायनाया माने आंङो बांद्राय जायगाथ' दावबायनो मोनाखै नोंथां आं माने गोजान जायगा होनोब्ला दिल्ली थांबाय खनसे
औ औ आरो
आरो बिदिनो जेनेबा जोंनि खाथियावनो ओरै शिलं थांनो मोनबाय शिलंआव दावबायनो मोनबाय आरो।
औ औ।
बेनिफ्राय आरो एसां गोजान जायगाथ' दावबायनो मोनाखै ओमफ्राय आरो अरुणचल थांनाय जायो एसे होनोमब्लाबो माने ओरैजा जेनेबा टुरिस्ट जायगा जेनबा मोजां मोजां जायगा भिउ पइन्ट नुहैनाय बेफोरावहाय हाबहैनो मोनाखै आरो नोंथां
औ औ। बिदिनो जेनेबा खाथि खालाफ्रावथ'
औ‌।
खाथि खालाबोथ' बेरायखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ खाथिलाफोरखौ थांबाय थानाय जाखायो।
औ औ।
ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव दावबायखो?
आंथ' जेनेबा बिदिनो जेनेबा खाथि खालाफ्रावथ' जों दावबायानो थाखायो नोंथां। ओमफ्राय जेनेबा गोजानाव होनबा आसामनि बाहेर जेनेबा आं खेबसे महाराष्ट्रआव थांखाबाय आरो ना नोंथां।
औ औ।
बे महाराष्ट्रआव थांनायाव जेनेबा आं दावबायनो थाखै माने मोनसे कम्पानियाव थांदों आरो नोंथां आं बेयाव माने थांनानै माने गोसोखौबो गोजोन्नाय मोन्दों माने बेलेग आरो जायगाया जेनेबा जोंनि बायदि नङा आस आसामनि बायदि नङा माने एसे बिराद गर'मानि नोंथां जेनेबा जोंनि बायदि नंथारा आरो नोंथां।
औ औ।
जायगायालाय ओमफाय बेरायनो मोजां ओमफ्राय बिदिनो थानानैबो मोजां मोनदों। ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा खाथि खाला होनबा जों औ नोंथां।
जेनेबा नोंथाङा महाराष्ट्रआव थांनानै जेनेबा बिसोरनि रायलायनायफोरखौ मावदि मोनदों ओमफ्राय जेनेबा जानाय लोंनाय थानाय बेफोरनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
अ नोंथां जेनेबा एक्सपिरियेन्स फोरथ' आं मोनाखै माने आं कम्पानियावसो थांदोंमोन नालाय नोंथां। माने इयाव माने फ्रायानो जोंना माने आसामनि आसामनिफ्राय थांनानै बिसिनि माने माबायावहाय माने खामानि मावो आरो नोंथां। बेयावथ' बिसिनि जाथिफफोरा बारा नुनो मोना माने बेलेग बेलेग जाथि नुनो मोनमोन आरो नोंथां जेनेबा खामानि मावनाय नालाय। जों जेनेबा थांनायाव माने बर'फ्रानो बेयाव माने माखासे दं दंङोमोन आरो। खामानि मावनानै जानाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा कम्पानियावथ' नालाय कम्पानियाव थानाय नालाय जों बिदिनो बेदरफोर बेदरफोर बिदिनो मोनो ओमफ्राय फ्रायानो जेनेबा मैगं-थाइगं। खौ बिराद गोजान गोजानाव लायनांगौ आरो नोंथां जेनेबा जों दा जेरै जायो बिदिनो आरो मैगं थाइगंआ नोंथां।
औ।
औ औ।
जेनेबा ओमफ्राय नोंथाङा आरो दावबायनो गोसो जायोना जाया माने मा मा जायगायावहाय नोंथाङा दावबायनो गोसो जायोबाबो एसे खोथानो हागोन नामा नोंथां आंनो?
औ नोंथां दावबायनायाथ' आं बिराद गोसो जायो दा माने माने दा जों एसे थाखा फैसानि प्रब्लेम नालाय नोंथां न'खरफोराव। बिनि थाखायनो माने दावबायनो दावबायनो गोसो जाब्लाबो माने दावबायनो मोनो आरोना। बिदिनो खाथि खालाफ्राव जेरैबा आं मोनसे बेयावबो थांखांबाय आं। नोंथां जेनेबा थांदों नों नोंथाङा शिलंआव थांदों होनदों नालाय? आंबो सि आंबो बेराय थांबाय आरो शिलंआव खेबसे होमबाबो माबा शिलंआव थांनानै माने बेरायजोबनो मोनाखै ओरैनो मोनसे जायगायावसो थांदोंमोन आरो बिदिनो माने जोंना मोनसे माबानिफ्राय माने पिकनिक ज' पिकनिक ज' जाहै माने
औ औ
शिलं मोनसे जायगायाव माने जायगा थेवबो आं बारा गोसोआव गैला बेयाव मोनसे जाहैदोंमोन आरो पिकनिक जाहैदोंमोन जोङो माने जायगाया बिराद मोजां। बेरायनो मोजां आरो जायगाया औ नोंथां।
आरैनथ' शि शिलंआ माने मोजांखाबो बहुत था आरोना।
औ नोंथा नोंथाङाथ' शि शिलंआव शिलंआव बेरायजोबबाय नामा नोंथाङा होमबा?
आंबो थांबाबो माने एसेबां बुरजा जायगा बेरायनो मोनाखै अब्लाबो माने जायफोर बांसिन माने फेमास बेफोराव हाबहैनो मोनबाय आरो।
औ जेनेबा एसे खिन्थानो हागोन ना नोंथाङा जेनेबा?
औ हागोन हागोन जेनेबा ओरै सिं शिलंनि बे लाइतलुम बुंनाय जायगा नोंथाङा मिथियो ना मि लाइतलुम होनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनानाया खोनादों खिन्थु थांफेराखै आरो नोंथां आङो।
औ माने बेयाव थांनो मोनबा आरो बेनिफ्राय आरो ओरै दा चेरापुन्जिनि बे सेभेन सिस्टार हटेल फल्स होननाया नोंथां बे बेयाव माने ओरैबायदि मोजां आरो बेयाव माने बेबो माने बहुत फेमास जेनबा बे होननाय जायगायाव बेयावबो थांनो मोनबाय बेनिफाय फ्राय ओरै इलिभेन फल होननाय बाव थांनो मोनबाय फ्राय बांसिन फेमास मास जायगायाव थांनो मोनबाय आरो शिलंनि बे आरो ओरै मोनसे आं माने सिलं बे मोननै जायगा नायनो ओरैबायदि आसा थाबोबाय माने नोंथां थांबावनो बे जाहैबाय जेनबा बै बर सट्राइ होननाय जेनेबा बेयाव थांनो बिराद गोसो मोनो आं आरो बिराद मोजां जायगा जोबोर समायना भिउ नुयो। खाथि दैमा बिद समायना आरो बे
औ औ
आरो बेजों लोगोसे दंबावोमोन ओरै गवारिलां होननाय मोनसे दंबावोमोन आरो बेबो ओरैबायदि मोजांमोन जायगाया बे दाबनैय जायगा खौ नायनो माने आंनि सिलं बिराद आसा थाबोबाय आरो नोंथां माने सम मिनिनि थाखाय हाबहै नो‌ हायासै आरो सिलंआ माने नोंथां ओरैबायादि मोनसे इन्टारेस्ट जायगा माने मा खामानिफोरा जानानै फैयो होनबा माखासे जायगा फोर जेरै बे लाइफ्लं होननाय जायगाया बेयो माने दसेनो अखाहायो दसेनो सानदुं दुंगो माने बेनि भिउखौहाय होननानै नाया खाफाल नांगौ आरो नोंथां बेनि जायगाखौ नायनो थाखाय खाफालनि गोनांथि जायो होनना सानो आरो आं माने आं आं माने बिदिनो दुखुनथाव माने जेनेबा थांबाबो माने भउखौ नुबा जे माने नोंथा ओरैबायदि खुवा खुनानै होबाय जेब्ला आं थाङो भिउखौ नुबोआखसै आरो नोंथां ओरैनो ओरैनो जायगायाव माबाना फैनाय बायनांगोन होनबाना सावग खौ नुआसै जेनेबा बेनिन समानता सावगारिखौ नुबोआसै आरों आंङो नोंथां
औ औ
दा आरो
औ नोंथां बुंलाय
जेनबा आरोबाव नोंथाङा जेनबा माबाफोर दावबायनाय जेनेबा बिदिनो मोजां मोजां जायगानि बागै एसे मिथि नामा थांनो मोनाब्लाबो जेनेबा माखासे जायगाफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ नामा जेनेबा बबेयाव दावबायबा साबसिन जायगा माने जेनेबा जेरै शिलंफोर बायदि आरो मोजां मोजां जेनेबा समायना समायना जायगा थानाय जायगा फोरनि मुं मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
जायगायाथ' गोबां दं नोंथां। गोजान माने गोजान गोजानाव गोजान गोजानाव थाङोबा जों बुहुत माने जायगाया मोजां मोजां दं आरो। आंथ' आंथ' फ्रायानो मिथिया जेनेबा दावबायनोबो मोनफेराखै नालाय नोंथां।
औ औ।
औ
अब्ला नोंथां खाव दाबायनो मोनगोना मोनाखै?
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा अ अरुणाचलाव दावबायनो मोन्दोंना मोनाखै होनदों आं नोंथां?
अरुणचलावथ' थांबाय जोंनि माने जायगायावहाय मोनसे माबा दं आरो ना जेनेबा अरुणाचल मानि मोनसे जायगा दं आरो ना खाथियावनो।
औ औ।
बेयाव माने थांबाय आरो थांनायालाय। बेयाव मोजां मोनसे आरो माबा ओ पिकनिक पिकनिकनि स्पट मोनसे दं जायगा होननाय माने सिजौसा होननाय। बे जोंनि जाय जायगा खा थिसिन आरोना नोंथां?
आसा आसा
बेयाव माने बुहुत मानसि फैयो आरो। पिकनिक जानो, गोजान गोजाननिबो जायगा जायगानिबो फैयो बेयाव। आरो ओरैजायबो अरुणाचल माने ओरै अरुणाचल नांजा नांखाबाय नालाय माने बेरायनो जोबोद मोजां आरो जायगाया। उम। दैमाफोराबो दैमा औ नोंथां।
जेनेबा मोजां मोजां जायगा जेरै बै जिर' भेलि होननाय बेनिफ्राय आनिनि होननाय बेफोर जायगायाव नोंथाङा थांफेरनो मोनो ना मोनाखै?
ओहो मोनाखै नोंथां थांफेरना मोनाखै।
औ जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै मिथि आंबो थांफेरनाय जायाखै माने आं बे फोर जायगाफोराव थांनो बिराद गो दं बेफोर जायगाफोरखौ आं माने मानसिफ्रा थांनाय फट'फोराव नायबाय बिदिनो इउटुबफोराव नायबाय माने ओरैबायदि मोजां माने जायगाया। बेफोराव थांनो जोबोद गोसो जानानै दं नोंथां माने सानसे सानसेब्लाबो थांगोन होननानै साननानै दं आरो नोंथाङा आं माने गोसोआव।
औ औ
अब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय समा जाबाय नामा?
औ नोंथां होमबा बेखिनियाव दोननोसिन नामा नोंथां।
औ दे नोंथां दे
औ दे दे
औ